हेलौ औ नोंथां।
सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
औ नोंथांसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामग्लायनायखौ हरबाय।
औ औ नोंथां दायो ओ जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां सावरायजायो औ।
दा जोङो मा आयदाखौ सावरायनो नोंथाङा बुंलाय दे।
औ होमबा जोङो नोंथां ओ जोंनिनो जा बर'फोरनि मोनसे फोरबो बा जोङो जायखौ बाथि फोरबो होननानै मिथियो जोब था फोरबो बोसोरनि ओ मागो दमासि जों बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
आदसा जागोन दे नोंथां दे होमबा नोंथाङानो स्टार
औ औ होनबा जों। ओ बेखौ मागो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ सिबियो फालिबोनाय आबादजों सोमोन्दो गोनां ओ मोनसे फोरबो।
औ।
बे बे फोरबोखौ जोङो ओ ओ मागो मागो दानाव पुस दाननि जोबथायाव ना ओ पुस दाननि जों जोबथायाव ओ जोब थाखालि जोङो बेखौ ओ जों जा बे मागो बेखौ जागायो जेनेबा जोङो जायो बे बै सानखालि जोङो बायदिसिन ना ओ बेदर फिसा बा ज'यैनो माने
औ आदसा आदसा नोंथां बेखौ जानायनि जानायनि सिगांनो जोंनाव माबा माबि नियम खान्थिफोर दं नामा?
औ नोंथां आं बेयो बे जानायनि सिगां माखासे नेमखान्थि दङ दंनाया खिन्थु आं बेखौ बांद्राय गोसोआव गैला आरो ना नोंथां अ नोंथां नोंथां उनाव बेख खौ फोरमायना होन इयो आं ओमफ्राय मिनथिनायखिनि खौ आं फोरमायलांनोस
जागोन दे जागोन दे
औ औ औ बे बै सानखालि जोङो बा ओ जोङो बै फोरबोआव बायदिसिना रोखोमनि जोङो फिथाफोर जायो जोङो बे ओ मागो बा बे फोरबोआ मोनफैनायनि सानसे बा साननै सिगाङाव जोङो ओ ओ माइब्रा माइरं बा ओ माथ था माइरंनि जोङो अन गुन्दै सौनानै जोङो बायदि रोखोमनि फि था बनायो। जेरै ओ थावजों बानायनाय सिथाव लोगोसे एन्थाब जोङो खायफा खायफाबा बे ओ लावदुम फिथा बेख खौबो बानायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ज जोङो ओ सिबिं लारु ओ‌ जेरै नालेंखरनि लारु बेफोरबायदिखौबो बानायनानै नि जायो।
आथसा आथसा
औ बेनि उनाव जोङो ओ पुस्त दाननि बे जोबथा खालि जोङो जानानै ओ जोंनिथिंनि बायदिब्ला ओमफ्राय ओ से थारिख मागो दाननि से थारिखाव बै बेलागर लुनायखौ खौ जोङो ओ फुङावनो माने अखा नायस्लाब मोनै सोरांस्लाब मोनै जोङो फुं बेरे फुंजानिनो माने बेखौ ओ आलारि बाथि सावनानै जोङो बै बेलागुर न' बेखौ सावनानै होयो आरो नोंथां औ सावखांनायनि उनाव बेबायदिनो आरो बै बेलागुर खाम खान्दानि ओ सावनायनि खामखोन्दा ओ माने जा बनबा औवाफोर थायो बेनि सायाव आरो मोनसे फोथायनाय दङ जोंनियाव बै खामखोन्दा औवा एबा ओ ओ
बायदिसिना माबा उम
माने बिदिनो बन खामखोदा लाबोनानै जोङो ओ न'नि फिथाइ थायग्रा नंगौ नंगौ नंगौ फिथाइ थायग्रा ओ बिफांफोराव जुदि लाबोनानै जोङो बै फिथाइ थायग्रा बिफांखौ बुयोब्ला एबा जोङो बैयावहा आलायनानै दोनोब्ला माने फिथाइआ गोबां थायो होननानै फोथायो आरो बेबायदि फोथायनानैनो माने बां गोबां मानसिफोरखौनो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो औ बिनि उनाव आरो जोङो ओ बै सानखालिनो जोङो जिगाब ओ जिगाबखौ दुरुं बानायनानै जोङो फिथाइ थायनाय नालेंखर बि थां। गय बिफां ओ थाइजौ बिफां ओ बेफोरबायदिखौ जोङो बे जिगाबजों ओ दिरुं खालामनानै जोङो गासै फिथाइ थायनाय बिफांफोराव खायो।
औ औ
बे खानायनि ओ ओंथिया जाहैबाय ओ जेनेबा फोथायनाय दङ' ओ जाहाथे बेखौ खायो अब्ला जोंहा माने फैगौ बोसोरावबा थायनाय फिथाइफोरा माने बांसिन थायगोन। जाहाथे गाज्रि जाया बेखौ फोथायनानैनो जोङो दुरुंखौ खानायखौ माने नुयो आरो। जोङो नोंथां औ होमबा नोंथाङा बेनि बागैनो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नों
आदसा आदसा अब्ला ओ जोंनिथिंजायथ' नोंथां बेबायदि बिदि मागो दमासियावहाय बेबायदि जोङो नोंथां दमासि होननानै जों बुङो आरो जोंनिथिंजाय।
नंगौ औ
होननानै बुङो दा जोंनि जेनोखि दमासि खुंनाय बेखौहाय आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथांनिखौथ' आं खोनासंबाय।
नंगौ
दायो आङो जोंनि दमासि खुंनायनि सोमोन्दै बुं नोंथांनो एसे फोरमायलांनो आरोना।
औ
ओ जोङो जोंबो दमासियाव बुंनो थाङोब्ला बे जेनोखि नोंसोरो मागो होननानै बुङो जों बेखौ एखे फिथा सावनाय बा फिथा जानाय नो जायो जोंनियावबो। अब्लाबो ओ जोंनि गोदोनि जेनोखि बर' समाज नङा होमबा?
नोंगौ
बे बर' समाजावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला गोदो गोदाय मा खालामोमोन जे दिनखालि दमासि जागोन ओइदिनखालि बै समावहाय फुङावनो सिखारनानै फुङाव सिखारनानै सासे बिमाया सासे बिमाया सासे फिसाला एबा फिसाजोखौहाय गावनि बिखुङाव बानानै लाना दंफांफोरखौहाय जिगाबजों जेनाखि मेरायनाय नोंथां बे जिगाबजों मेरायनानै दुरुं बानायनाय जायनिखि नोंथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
बायदिसिना जिगाबनि दुरुं खानानै होनाय दा बेखौहाय जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ सासे बिमाया गावनि फिसाफोरखौ जुदि बिखुङाव लावदुम दुम बानानै दंफांफोराव जुदि बेफोरबायदि खायोब्ला दंफांनि जेनाखि फिथाइफोर थाइनो गोनां बे थाइनो गोनां खान्थाल थाइजौ जिखुनु बिफाङानो जा बेफोरो गोबां लावदुम लावदुम थायो होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ नों थां औ औ दा बेबायदिनो जोंनियाव ब ओ फिथा सावनायनि सिगां जोङो आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो मेसिनावनो होजोबसै जोंनि जिनोखि अन देनायानो होन बायदिसिना खामानि मावनायानो होन जेनोखि फिथा बानायनायनि सिगां जोंनि खामानिफोर मावनाय जायो। अन देनाय खामानि बेफोरो जोंना आथिखालाव मेसिनावनो जायो बांसिन। नाथाय गोदोनि मुगायावथ' जोंनियाव बेफोर मिसिननि बाहायनाय गैयामोन जायनि जाहोनाव उवालजोंनो सानै साथाम ज' ज' जालायनानै देनाय जायोमोन दा जोंनि बैनोखि उवालनि बाहायनाय हारिमु बे उवालनि बाहायनाय हारिमुवा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनिया थारैनो गोमानानै थांबाय होननानै बुंनो हायो मानो होनबा गोबां बर' गामि ओनसोलफोरावबो जोङो थांनानै नायोब्ला नुगोन बे जोंनि जेनोखि उवाल गायहेन बाहायनाय जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे दोरों नङा होमबा नोंथां? बे दोरोङा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला सोहोर ओनसोलावल' नङा सोहोर ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावल' नङा बे जिनिसा दायो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्रायबो जोंनोखि बै उवालनि बाहायनाय बे उवालनि बाहायनाया जोब्बायानो होनजाबाय।
औ नंगौ ओं
दा जोङो बुंनोबो हायो ओ गोदान मुगाजों जाय मानसिफोरा गोरोबलांफानो हाया बिसोरखौहाय जोङो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि खोथाफोरखौबो जों खोनानो मोनो नाथाय बिदि बुंनानै जे जों जोंनि धोरोंखौ गारजोबोब्ला जोंनि सिनायथिया थागोन बेबो नङा नङा होमबा नोंथां? दा जों जोंनि धोरों जेनोखि जोंनि हारिमु बेफोरखौ जों जेरैखिजाया फोथांनानै लाखिनांगोन। दा जोङो ओ जोंनि जेनिख खि नैबे दमासि फोरबो फालिनाय बे दमासि बे फोरबो फालिनायावहाय जोंनिया ओ जेनोखि फिथा सावनाय बे फिथा सावनायावहाय ओ गिबियावनो जोंनिया सावनायनि सिगां अराव होयो अराव होग्रोनायनि उनावसो जों बे फिथाखौ सावो। ओमफ्राय आरोबाव फिथाखौ मोनसे मोननै सावखांनायनि उनावहाय मानसि जायैनि सिगांनो नोंथां मानसि जायैनि सिगांनो बेखौहाय जोंनो अराव होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जेनोखि आजै आजौमोन थैलांनाय जोंनि आंगो न'ख न'खरनि मानसिब फोर बे बुहुमनिफ्राय जानगारलांनाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो ओ बावहरग्रोनाय जायो जानायनि सिगांनो। बेनि उनावस सो जोङो ओ जोंनि जेनोखि मानसिफोर बे मानसिफोराहाय बे फिथाखौहाय जायो नङा बा जोंनिया जाया आरो। आरोबाव जेब्ला नाख खि जोङो मोनसे फोथायनाय दङ जोंनियाव जेब्लानाखि जोङो अराव होआ बा अराव होग्रोआ बे जिनिसा जोंनावहाय मा जाया ओ फिथाइआ मोजां जाया होननानै फोथायो नों थां।
औ
आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांनो फोरमायनि ओ जेनोखि जोंनि नैबे मोसौखौ जों बर' हारिफोरा माइनाव होननानै फोथायो नङा होमबा? नोंथां दा बे मोसौ खौ मोस खौनि थाखायबो जोङो मोनसे अन बिदैखौहाय हो मोनसे जगाव बा मोनसे मायबा मोनसे जायगायावहाय दैजों लगायनानै बेखौ दोनो।
औ
फ्राय बिनि उनावहाय फुङावबा बेलासियाव जेब्लानाखि जों सोलाबगोन अब्ला बे समाव अननि गुन्दैखौहाय दैजों लगायनानै मोसौफोरनियावहाय फिसा फिसा दागो होनाय ज जायो माने बै थालिर गांखं खौ लानानै नोंथां।
औ औ अ
नाय जायो।
औ
दा बेबायदिनो जोंनियावहाय उनाव जेनोखि ओ मा होनो बेखौहाय फिथा जानाय फिथाइआथ' जोंनिया मोनसे बाथ्राबो दङ जैदिन जैदिनखालि दमासि ओइदिनखालि जोङो लावदुम फिथा जानाय जोंनियावहाय मोनसे नेमखान्थि गैया नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा जुदि जों लावदुम फिथा जायोब्ला जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं बेनो जाहैबाय जे दिनखालि जोङो दमासि जागोन ओइदिनखालि लावदुम फिथा जायोबा मोसौफोरनाव दमालु जायो होननानै फोथायो नों
औ औ
खायनो जोङो लावदुम फिथाखौ जाया ओइदिनखालि जों एन्थाब फिथा, थावनि फि फिथा बायदिसिना जायो आरो नोंथां।
नंगौ।
दा आरोबाव दमासियाव जोंनिया मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा दंबावो नोंथां बेनो जाहैबाय जोंनि लावखार ओंखाम जानाय।
औ
बायदि नोंथां एसेखिनियानो जासिगोन नोंथां। होमबा दोनथ संनाय जासिगोन ना होमबा?
औ दे नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।